हेलौ औ खोनादोंना नोंथां ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो दं नोंथां नोंथाङा जाखांबायमोन नामा
जानाया औ जाखांबाय नोंथां
औ होनोमबाथ दायो ओरैनो फ्रिनो दं आरोना नोंथां
दङ ओं फ्रियैनो
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन ओ इनभारमेन्ट एबा आबहावानि गुबुंले जानायनि थासारिखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव
औ हागोन नोंथां जेनेबा आबहावायाथ जोंनि गामि ओनसोलाव जोबोद मोजांखौनो होननानै आं सानो आरोना नाथाय आङो दा गुवाहाटियाव थायो हिस साबै गुवाहाटिनि जि आबहावा आरो गामिनि आबहावा बे मोननैनि गेजे जेराव रुजुना नायोब्ला जोंनि गामिनि आबहावाया जोबोद मोजां बेखौ बुंनांगोन आरोना नोंथां जोंनि औ गुवाहाटियाव दा साननानै नायोब्ला आबहावाया ओरैबायदि गारजि
ओं माने दा गुवाहाटियाव आबहावाया मानो थाखाय गाज्रि होननानै बुङोब्ला बेयाव बिफां लाइफांनि बिबाङा जोबोद खम जालांनो हमबाय जेरै अबावबा एसे एनै बिफां लाइफां दङमोनब्लाबो बेयाव लामानि थाखाय लामा बानाय बानायनो बा बिल्डिं लुनो थाखाय बेफोर दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै गोबां खहा खालामनाय नुनो मोनो आरो मिथिंगाखौहाय
औ
औ आरो बेजोंनो लोगोसे गारि मथ रनि गोबां बिबांनि गारि मथर उखुन्दै आरो गुवाहाटियावथ जायगा जायगा फ्राय नायोब्ला नुुनोनो मोनो जेनेबा दाखोर गारनाय जि प्लास्टिकनि
गारनाय दाखोर र गोजौ गोजौ एकदम हाजो बायदि जालायनाय बेफोर थासारि खौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ सैथो नोंथां।
औ बेनो जोंनि बेयो आबहावा माने बार गुबुंले जानायाव बे गारि मथर थरनि उखुन्दै बेफोरो गोहोम खोख्लैयो आरो बे गिख्रंथाव बे जाबोर गारनाय बेफोरबो माने जोंनि इनभाइरनमेन्ट बा आबहावा जोंनि जि बेयाव गोहोम खोख्लैनायखौ आं नुयो आरो नोंथां।
औ।
नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव जेनेबा गामि ओनसोला मोजांसिन ना सोहोर ओनसो हला मोजांसिन होननानै आबहावानि बिथिङाव
ओ दा नायोब्लाथ' टाउन सहर आरो जोंनि गामि ओनसोलनि जोंनि गामि ओनसोलावहाय जेरैबायदि दंफां लाइफां दं एबा जों दंफां लाइफांनि जोङो नेचारेल बारहावाजों मोनजायो जों गामि गामि एरियायाव। आरो जों फारसेथिं नायोब्ला टाउन सहरावथ' जोङो गोबां बेबायदिनो दंफां लाइफां गैनो थांलिया नुनो थांलिया बांद्राय मानो होनोब्ला गोबां बेबायदिनो ओ न' बिल्डिं लुनाय एबा गोबां बेबायदिनो लामाफोर बायदिसिना रोखोमनि फेक्ट'रि बनायनाय बेफोरनि जाहोनै माने दंफां लाइफांखौ जों नुनो मोना। मान जो दंफां - लाइफां खौ जों ओरैनो दानफायनानै जों गारजोबनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिफ्राय जोंनि हहावाया एबा गरमनिफ्राय गरम जालांनो हमदों। मानो होनब्ला जोङो बेबाय दंफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि आबहावाया गरमनिफ्राय गरम जालांखागोन। मानो होनोब्ला जोंखौहाय दंफां लाइफाङासो माने बारहावा होनानै जोंनि अक्सिजेन लानाय एबा जोंनि बे बेफोरखौहाय माने मोजां होयो आरोना दंफाङा आरो बेबायदिनो टाउन सहरफ्रावथ' गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रिस थायो बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै ओ बानायनाय गोबां बेबायदिनो इटा फेक्टरिखौहाय एबा लहा फेक्टरि बिदिनो प्लास्टिक फेक्टरिसफोरावहाय गोबां बिदिनो केमिकेल एबा बायदिसिना रोखोमनि होनानै एबा सावनाय गेस ओंखारनायजों जोंनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमदों।
ओं।
आरो बेबायदिनो गारि मथर गोबां बेबायदिनो टेक्न'लजिजों बरन जानाय बेफोरनिफ्रायबो थु आसामावहाय एबा पेट्रल दिडिजेल बेफोरनिफ्रायबो गोबां जोंनि आबहावाया गुबुंल गुबुंले जालांनो हमदों बांसिन मार जोंनि गाज्रिनि गाज्रि जालांनो हमदों गोदोथ' बेफोरबायदि
औ
बिदि जों नुनो मोनोमोन दाथ' जोंहा गोबां खर एबा नखरसेफोरावहाय गंसे गंसे गारि एबा नुनो मोनो जोंहा ओ बांसिन बर' दैनिखौ कम्पेयार खामोबा दिडिफारेन्स जालांनो हमो हबाय आरो जों टाउन सहराव जों नुनो मोनो गोबां बेबायदिनो लेथ्रा लेथ्रा गारनाय नोंथां फोरमायनाय बायदि जिथु प्लास्टिक बथल बेफोरनिफ्रायबो गुबुंले जालांनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बेखौहाय सुबुं माहारियानो जोङो फोसाबनो नांगोन अब्लासो जोंनि आबहावाया मोजां जालांनो हमफिनगोन आरो बेबायदिनो ड्रेन एबा बेफोरावहाय जोङो गाज्रि गाज्रि प्लास्टिकफोरखौ जों गारनानै दोनो एबा बथलफोरखौ जों गारनानै दोनो बेनिफ्रायनो बेबायदिनो ओ बे प्लास टिकफोर एबा बथलफोरा सेवनो रोङा बेनिफ्राय जोंनि ओ दैजों मिलायनानै एबा बेबायदिनो जमा जाना नै एबा मोनसे गेस गारनानै गोबां गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जों फोसाबोब्लासो जोंनि आबहावाया मोजां जालांनो हमफिनगोन एबा जोंनि आबहावाया बांसिन सिगांनि बायदि जेरै दं जों बिकस ओ लाफिनो नाजानांगोन एबा जोंनि उन फिउचार एबा जेनेरेसनखौबो जों साननो नांगोन मानो होनोब्ला जों दानिखौल' सानोब्ला जाया जोङो दंफां लाइ फांखौ जों गायनो नांगोन जों गोबां माने बे आबहावानि बेरेखा खामानि मावनाय एबा गारि मटर बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोर गाज्रि गाज्रि जों बेखौ होबथानो नांगोन अब्लासो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन
नोंगौ नोंथां
सायाव एसे आबहावानि सायाव एसे फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा
जिहेथु जोङो आबहावाखौ सिगांनि बायदि लाबोफिननोबा जेनेबा बै प्लास्टिकफोरखौ ड्रेनफोराव गारनाय बा नों नांथारै जेनेबा प्लास्टिकफोरखौ ओ मोजां जायगायाव जेनेबा गारनानै बेफोरखौ सावनाय बेफोरबायदि खालामनायखौ आं मोजां सानो आरो जेनेबा बिफां लाइफांफोर गायफिननाय बेफोरबायदि खालामनांगौ बेखौ आं सानो आरो गोदोनि जेनेबा सिगांनि बायदि जेनेबा आबहावाखौ लाबोफिननो थाखाय बेखौनो आ रो
जेनेबा दाथ' दैबानानि बिराद प्रब्लेम नङा होमबा जोंनि नैबेखौहाय खाथियावथ' आरो दै एसे अखा हाबानो बिदि ड्रेनफ्रा ब्लक जानायनि थाखायनो एसे अखा हाबानो दैबाना दै बानाजोंबो बिदिनो गोबां आबहावाया माने खहा जायो
जेनेबा दैबानानि दैबाना जानायजोंनो माखासे गाज्रि बुस्थुफोरा गोजाव बोनानै जोंनि जि मा होनगोन बेखौ जायगा बा दै माखासे लोंनाय दैफोरावबो ओ माखासे गुबुंले दैफोर बिदिनो मिक्स जानाय बेफोरखौ आं नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि नैबेयावहाय
औ।
औ। बेफोरनि थाखायनो माने ड्रेनफोरखौ साफा लाखिनांगोन बिफां लाइफां गायनांगोन बेफोर खौ आं सानो आरो।
आरो
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ।
दाथ' जोंहा बेबायदिनोसै आरोना नोंथां। ओ जोङो जोङो गोदोथ' जों नायोब्ला जोबोद मोजांमोन गोदोनि दिनावहाय बेबायदि गारि मथर गैयामोन गोदोनि दिनावहाय एबा फेक्टरिफोर गैयामोन बांद्राय माने गोदोनि दिन एबा बारहावाफ्रा जोबोद मोजांमोन होनजायो जों गोबां बेबायदिनो बारहावाफोर ओ माने डिफारेन्स जालांनो हमबाय सोलायलांनो हमबाय गोदोनि फ्राय माने दाथ' जोंना जोबोद माने जौगादों जौगानाया नाथाय जोंनि फारसे आबहावा एबा मिथिंगाया जोबोद खैफोदाव गोलैनायखौ जों नुनो मोन्दों। जिथु जोंनि औ जों जों बांसिन नांगौ‌। फ्रावहायसो जों बाहायो जोंनि नांगौ एबा सुबुं माहारिनि दंफां लाइफां जों बाहाय बाहायनाय एबा जों न' लुनाय। माबा मोनसे खामानि मावनायाव एबा जों बन जन्नायाव जों बांसिन बेफोरखौ जों बा हायबो‌दों। आरो
दंफां लाइफाङासो लायो नालाय जों ओंखायनो दंफां लाइफां
औ।
जोंहा जोबोर नो सानफैबाय औ नोंथां। बिदिबा खोन्थानायनि एबा जनायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ नों नोंथां।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
दे नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ।